औ नोंथां।
औ- औ नोंथां खोनादों मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
दा नोंथां ओरैनो दंथ'यो आङो।
औ दा आं नोंथांजों मोनसे आयदा लाना सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे राय
जेरै ओ जाग्रा मुवानि आयदाखौ लानानै एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो
औ जागोन दे जागोन।
दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंनि नोंथांनि जा मोजांसिन जाग्रा मुवाया मा माया माखौ माखौ नोंथाङा मोजांसिन मोनो।
जाग्रा मुवा माने जोंना जेरै बे मा होनो बेखौ रेस्टुरेन्टफोराव बानायनाय नामा? जेरै फास्ट फुड बुंनाय जायो बेखौ बेयावथ' आं गोबां जाग्राखौनो आङो मोजां मोनो जेनेबा जों जोंनिया आरो बि
औ
बिदि चावमिन थायोना?
औ औ
बारगार पिज्जा बेफोरबायदि थायो नालाय। आं बेफोरखौ आरो मम' जोबोद मोजां मोनो आं जानानै बेफोरखौ।
औ
दंबावो माने जि माने मा होनगोन बेखौ दा बै जोंनिया बे थायो दालाय मेनु होना दालाय
औ औ औ
थायो आरोना? माने बेफोरखौ आं मोजां मोनजोब खायो बे फास्टफुडनि माबायाव
औ औ आरो दा जोंनि हारिमुवारि जाग्रा मुवाफो फोरावबो खायसे खायसे एसे मोजां मोजां थायो नङा ओमबा?
औ जोंनिया बे अनला सबाइ बेफोर थायो आरोना?
औ औ बेफोरनि बागै एसे माबाफोर मिथियोबा नोंथाङा?
मिथिनायाथ' एसेबां आंबो मिथिया माने आंबो एसेबां बारा मोजां मोना आरोना?
औ औ
खारै बुस्थुखौ आं एसेबां बारा मोजां मोना माने।
औ औ
मिथिनायालायथ' मिथिगौ जों जेरै अनलाफोरखौ बोरै संनाय जायो सबाइफोरखौ बेफोरखौ आरो अ अनलाखौथ' जोंनिया मेवाय होबा साबसिन जायो।
औ औ औ जेरै औवा गाजा
अ दाथ' जोंनिया औवा मेवाइनिबो सम जानानै दङ।
औ औ नंगौ
औवा मेवाइ बेनिफ्राय अनला ओंख्रि होनबाथ' जोङो फार्स्टनो माइरंखौ देना लाग्रो नांगौना जोङो
औ औ औ
दैयाव फिनानै एबा गुरै खालामनानै जों देना लानांगौ जायो। बेनि उनावसो जों दिग गुदुङाव होनांगौ जायो आरो।
औ औ
दा नोंथाङालाय मा मा जाग्रा मोजां मोनोबा रेस्टुरेन्टनि स्टाइलाव आरो बिनि उनाव अ जोंनि दोरोङारि जानाय मा माखौ मोजां मोनो नोंथां?
औ दा बुंनो थाङोब्ला रेस्टुरेन्टफोराव बेफोर फास्ट फुडफोरखौथ' आंबो गासैखौबो मोजां मोनजोबो। बेनि गेजेराव दा जेरै चिकेन पकराफोर बानायो नालाय।
औ औ औ
साबसिन मोनो जाहैबाय आरो। ओमफाय बेनि उनाव औ ओमफाय दा मम'खौबो औ औ नंगौ नंगौ। औ आरो मम' जेरै दा पानि पुरि बुंनाय जायो बेफोर खौबो जोबोर मोजां मोनो आरो। आरो गिगो बेफाय गोदोर गोदोर रेस्टुरेन्टफोराव थांबाबोथ' बेफोरनि मेनु कार्डखौ जेरै बेयाव जा जा बुस्थु थायो बेफोरखौ नुबानो माने गासैखौबो जानो लुगैलां लांजोबो आरो औ औ नंगौ। दा बेफोरखौबो गासैखौबो खेबसेयावथ' जानो हाया नालाय खेबसे थांगासेयाव मोन से बा मोननै बेबायदि जाना फैयो आरो। दा जेरै जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरावबो गोबां जा गोबां मुवा दं जेरै अनला खारै सबाय जेरै बेफोरबो बेफोरखौबो जानानै जोबोर मोजां मोनो मोननाया। आरो औ औ मैथा खांख्राइ बेफोरखौ गोबां मोजां मोनो आरो दा बेबायदि अखा बोथोराव बारि खना खना मै देरो नङा होमबा औ बे मैखुनखौबो जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो
औ दा समाव मैखुुना मोननाय जायो दा अखा हादों नालाय जोंनिया अखा हाबासो बेरो ना बे मैखुना? जिगाब। फा औवा बेफोरबायदियाव बेरनाय जायो आरो।
नंगौ नंगौ। दा बुंनो थाङोब्ला गासैनिख्रुइबो जेरै दा जोंनि दोरोङा जानाय लोंनायफोराव दा मैखुनखौ आं बयनिख्रुइ साब साबसिन मोनो आरो।
औ औ औ।
खुन मोनब्ला माने आं बेलेग ओंख्रिफोरखौ नागारजोबनो हागोन आरो बेफोरबायसा
नाथाय मै खुना जोंनिया बे हाइ प्रेसारफोराव एसे प्रब्लेम जायो आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ। औ
जि बेसादखौनो जों नांनायनि बारा जायाथ' माने जोंनाव देहायाव खैफोद एफोरबायदि जानो नागिरो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ।
दा नोंथाङा जोंथ' जानाय लोंनायनि सायावसो सावरायबाय दा नोंथाङा माबाफोर जानाय लोंनाय फास्ट फुडफोराव माबाफोर बानायनो बा संनो रोंगौ नामा नोंथाङा।
औ दा संनो रोङाथ' जायखि जाया ओरैनो दा जों जाबाय थानाय ओंखाम दालि बेफोरखौ संनो रोंगौ आरो। दा जेरै गोदान ओंख्रै ओंख्रिफोर जुदि संनो होयो जेरै बेलेग बेलेग थायो नङा। बा जेरै जों मोनजाफेरिबो ओं थै दं जानो हानाय बा दा थास'फोरखौ बांद्राय संनो रोङा आरो बेफोरखौ बांद्राय माने संफेराखै आरो औ आरो
औ दे बुंनाय नोंथां।
औ दा जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जेरै नाफाम नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौमोन नाफामखौ। औ नोंथाङा बे-बेनि बागै एसे मिथिगौ नामा?
आंथ' बेखौ एसेबां माने थिया आरोना बोरै बानायनाय जायो। बोरै जेनेबा आं जानायावबो एसेबां मोजां मोनो आरो। दा नोंथाङा रोंगौ नामा मा बेफोर नाफामखौ बोरै बानायो?
औ दा जों गोदो गोदायनिफ्राय नुबोबाय थानाय जोंहा आइमोन बा आबैमोना बानायनाय जों नुयोमोन गोदो गोदाय ओ बेफोरखौ बानायनायनि थाखाय जेरै ओ थास' गिदिर गिदिर लाबोमोन आरो मा थास' बिनि मुंखौ मिथिला आङो। गोदो गोदाय औ औ थास' गिदिर गिदिर बेबायदि लाबोमोन लाबोनानै बिदिनो जिरोमोन आरो बिसोरो थास'नि बिगु-बिगुरफोरखौ। जिरनानै बेखौ ओमफाय ना गोरान होयो आरो। ना गोराना दुब्लिफोराव दा औ ना फिसा फिसा ना फि फिथिग्रि ना मावा बेफोरबायदि फोराननानै औ औ बेफोरखौ फोराननानै देनाय नुनो मोनोमोन आरो थास'जों लोगोसे बे खौ होफानानै देनाय नुयोमोन औ औ। आरो बेखौ देफानानै मि ओ गुन्दै बानायनानै बेफोर खौनो उनाव बयामफोराव एबा उवा हासुङाव बिदि बिदिनो सोनानै औ औ। गोबाव सम दोननानै उनाव बेफोरखौनो एसे एसे दिहुनना जानाय नुयोमोन आरो।
अ दा बेफोरखौ जेनेबा बे नाफामावथ' ना होबाय बे बे नाखौ जेनेबा जोङो संनानै होयो ना ना ओरैनो गाव गोजा गोथाङैनो देयो?
औ दा आं नुनायाव बेफोरखौ ओरैनो नाखौ फोराननानैल' होनाय नुयोमोन आरो। बेफोरखौ उनावहाय संनानैसो जाखायो नालाय। औ बेनिखायनो औ औ गोथाङैनो देयो।
दा बेफोरखौ जों बेसेबां समनि उनाव जाजायो जेनेबा नाफामा बायदि बानायनायनि उनाव?
औ बेखौ मिथिनाय बादिब्ला दानसे एबा दाननैनि गेजेराव जाजायो आरो। दानसेनिफ्राय दाननैनि गेजेराव औ औ
नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना ज
औ नाफामखौ जानानै मोजां मोनो मोननाया औ
ओ नोंथाङा बे मा होनो सबायजों साम'खौलाय संनो रोंगोन ना रोङा
औ सबायजों साम'खौ आं संफेराखै दा रोङाखौनो बुंनांसिगोन आरो
औ औ औ बेखौबो नोंथाङा जानानै मोजां मोनो आरोना
औ औ साम'खौ जानानै जोबोर मोजां मोनो
साम'खौ नोंथाङा दाननो बा सायनोबोथ' मोनफेरखायाखैनो खोमा
औ मोनाखै मोनाखै
दा आरो माबाफोर संनो रोंबावगोन नामा नोंथाङा
औ दा जेरै आङोथ' बेबायदि बारा संफेरखाया नालाय न'खराव जोंहा आइ दं आब' दं बिसो बिसोरनो गोबांसिन सं खायो बेनिखायनो आं बांद्राय संनो मोनाखै आरो दा जेरै जोङो सानफ्रामबो जाबाय थानाय ओंखाम दालि बेफोरखौल'
संनाय जायो आरोना औ दा जोंनि आरो जानाय लोंनाय माने खुमब्राजों हांसोआबोथ' जोबोद गोथाव जायो।
औ नंगौ नंगौ।
बेफोरखौथ' जोंनि दोरोङारि जानायानो बुंजायो बेखौबो जायो नालाय जोंनिया।
औ औ
बांसिना दा नोंथाङा गोथाव मोनो ना मोना खुमब्राजों। हांसोफोरखौ।
औ आंबो बेखौ जोबोर गोथाव मोनो खुमब्राजों हांसोखौ आरो जेरै ओ मा ओंख्रि बुङोमोन बेखौ सबायजों साम'। औ खुमब्राजों हांसो आरो मै थाजों ना।
औ आरो मैथाजों खांख्राइाबो गोथाव जायो।
औ औ मैथाजों खांख्राइ। बेखौ खांख्राइखौ। देनानै ओरै स-सरनानै रो सिखौ संनाय मोनजादों।
औ खांख्राइ मेलेम-मेलेम थाबा गोथावसिन जायो खांख्राइ मेलेमा गोथावसिन दा जोंनियाथ' मैथानि समा
औ औ औ नंगौ नंगौ आरो औ औ आरो। जेमा बाथोन।
औ गांजेमा बाथोन दा जोंनिया दा गांजेमाखौ नुनो मोना। गैया एसेबां।
औ औ नंगौ नंगौ। नंगौ गोदो गोदाय गोबां गांजेमा मोननाय जायोमोन।
औ दा खम जाबाय।
दा गांजेमाखौ फोथारफोराव नागिरब्ला मोननोनो थांला होनजायो आरो। जों जों बाजारफोरावसो दा गां। जेमाफोरखौ नुनो मोनो नाथाय बिसोर बहायबायब्लाबो बेफोरखौ जों सोंनाय जाया आरो।
औ दा नोंथां जोंनि। दा समाबो जाबाय।
औ औ औ।
गोजोन्नाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना। दे बिदिब्ला।